हेल'
नोंथाङा खोनादोंना? औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय हेल नोंथां औ खोनादों।
बिनोना राय
औ नोंथाङा ओरैनो दङ ना औ ओरैनो दङ नोंथाङा औ औ औ औ अ नों
दा नोंथां जोङो
दा नोंथां जोङो औ औ आं कल खालामनायनि जाहोन जोंनि औ नोंथांजों औ बर'फोरनि गाननाय औ जोमनाय बै रायज्लायनो होननानै औ कल खालामनाय जादों औ औ रायलाय जागोन ना नोंथां औ रायलाय जागोन नोंथां। औ
औ बिदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना दख'
दखना आरो गामसा आरो फास्रा एबा साद्रि नङा औ औ नंगौ नंगौ औ नोंथां औ
औ बेनि अनगायै माबाफोर आलादा गाननाय जोमनायफोर आलादा आलादा ओनसोलावनो
गोदान सोलाव नोंथाङा नुफेरदो नामा बर'फोरखौ एक्सुलि आं माने जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' आं माने दख'ना गामसायानो बे मोननैयानोखा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
औ लाइ खिन्थु आं दिनैनि दिनाव मानि दख'नाखौ गोदो गोदाय जेनेबा अ थु नाइनटिन हानद्रेद ओइटिन हानड्रेद बाव जेनेबा मानि जोंनि फथ'फ्रा नुयो आरोखि नोंथां जेनेबा मानि जोंनि बर' फोरनि आइजोफोरनि बर' आइजोफोरनि गाननाय ओ स्टाइलखौ आरखि दख'ना ना मा होनो बेखौ जेनेबा बेफोरखौ जोंआला- आलादा रो रोखोमनि नुनो मोनदों आरोखि औ दा आरो बेफोरनि अनग अनगायैबो जोंहा जेनेबा गामसा दख'नाफोरनि अनगायैबो जोंहा दिनैनि दिनाव मा नुयोबो जों जेनेबा
हौवाफोरनि बेलायाव जेनेबा अ दख'नानि जेनेबा मोनसे गानग्रा गस्ला सुनानै लानाय जेनेबा फट बादि आरोखि आरो बिदिनो जोंहा मा अ गस्लाफ्राव जेनेबा टि सार्टफ्राव जेनेबा आर'नाइनि मोनसे प्रिन खालामनानै गाननाय बा आर'नाइखौनो सुनानै गाननाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों बा जोंनि ओनसोलाव गोबांथार गानो आरोखि नोंथां औ औ औ दा बेफोरबायादि आरोखि ना राय गाननाय जोमनायखौ गोदोनि दिनाव जों बांसिन दानाय आख आखाइजों दानाय जों नुनो मोनोमोन जोंनि ओनसोलाव नाथाय दायो मा नुसै मेचिनजों दानाय दङ दंनिया खिन्थु औ बांसिनानो मा मेसििनजों दानायखौसो जों मोनो माने मेचिन जों दानायनि बेसेना औ खमबोखाय बेखौ बांसिन बाहायो औ नाथाय दा गामि फोराव माने बेफोरखौ दाना बांसिनानो दानोबो रोंला माने सोलोंनानैबो लायासै सग खौ मारै सोङो खुन्दुंखौ मारोरै सोङो? बेफोरखौ सोलोंनाय बा सोलोंथाइ लायैनि यावनो बेफोरखौ रोंलियो आरोखि दा नोंथां नोंथाङा दख'नाफोरखौ खौबा माबारोरै दायो गामसाफोरखौ माबोरै दायो बा मा मा आगर दं बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां अ गिबियावनो दख'नाखौ
दख'नाखौ दानो थाखाय खुन्दुं नांगौ जायो नङा होमबा औ आलादा-आलादा रोखोमनि खुन्दुंफोर औ थायो। औ गोदोथ' खुन्दुं होननानै बुङोब्ला इन्दिनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानाय औ। नाथाय दा आलादा आलाद
खुन्दुं मोननाय जायो मफ्राय आं बुंगोन दा माथानि जिफोरखौ एबा खुन्दुंनि
खुन्दुंनि जिफोरखौ माबोरै दायो औ।
गिबियावनो जोंहा बाजाराव बायदि रोखोमनि खुन्दुं मोनो बेनि गेजेराव। जुदि माथानि दायोब्ला माथा खुन्दुंखौ बायनानै लाब खौ नांगैआरखि बेनिउनाव फुनदुंखौ बायनानै लाबोनायनि उनाव बेखौ माय
माइरंजों एबा ओंखामजों रुफानाय जायो औ बेखौ माइदि औ औ होनाय होना बुङो
बेनि उनाव बेखौ रुखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै एबा बुस्रानानै सान्दुंङाव फोराननाय जायो जेब्ला खुन्दुङा रानो बेखौ सोरखिजों थोरनानै मोनसे बबिन होननानै बुङो बेहाय खुन्दुंखौ जमा खालामनानै दोननायखौ बेहाय फानग्रोनानै लानाय जायो। ओमफ्राय बेखौ फाननायनि उनाव सोंनाय जायो जिखौ खुन्थिया दोननानै नोंनाय जायो बेनि उनाव राज होननानै बुंनाय जायो बेहाव महर'खौ थिखांनाय जायो बायदिसिना गनस्रि बाहायनानै बेनि उनाव हिसानाव थिखोनानै दानाय जायो आरो आगरखौ बायदिसिना रोखोमनि आगर थिखोनाय जायो जुदि गामसाब्ला दाबानो जायो महरखौ सोंनायावनो होखानानै जुदि आगर थिखांनो बेखौ सिना गुनाजों आगरनि महर लानानै थिखोनोबो हायो लोगोसे बर'नि आगरफोर होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि आगरफोर नुनो मोनो। ओ हाजो आगर दा दाउसा मोख्रेब बैग्रि बिबार थाइगिर
बिर बिबार आगर गुबै खासि हाथथाय बायदिसिना रोखोमनि हाथथाय नुनो औ आगर नुनो मोनो नोंथां औ औ
औ नोंथां औ आरो जोंनि ओनसोलाव अ दानाय लुनाय खौ गैथारा होननानै बुंनो हाया जेब्ला माइ गायनाय बोथोर जबो अब्ला जोंनि गा- गामिनि बर' आइजोफोरखौ बिदिनो हिसानसालियाव एबा हिसान दानायाव मुखुब नाय नुनो मोनो गाव गाननो एबा न'खरनि हौवाफ्रा गाननो थाखाय गावनि
औ गावनि थाखाय दख'ना आरो औ गामसाखौ औ दानाय नुनो मोनो औ आरोखि न'आव गाननायखौ औ औ औ
औ नोंथां।
आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनि। ओ आं खोनानो मोन्दों नोंथां माने दैज्लां बोथोराव आरोखि मानिे माइ जिनि मानि दख'नाया बारा दाजाया मानो अखा हाबाय थानायखाय गिसि जायो खल सुथानिखौसो बांसिन दायो आं बिदि खोनादों नोंथां दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन
नोंगौ नोंथां दैज्लाङाव बिदिनो अखा हाबाय थायो सान्दुं मोना बे माथानि एबा खुन्दुंनि जिया जेसेबां सान्दुं मोनो एसेबांनो स्रां। मा स्रा दानो मोजां जायो आरोखि इमफाय जेब्लाबो अखा हायो एबा ओ।
औ
अब्लाना बे खुन्दुंङा गेवस्रााया एबा- जेथो नाङो बेनि थाखायनो दैलाङाव हाय ओ बे सिखौ। दानाय नुनो मोना माथाखौ दानाय नुनो मोना नाथाय आलादा रोखोमनि फल प'लिसतार एबा बायदि रोखोमनि-
बायदि रोखोमनि खुन्दुं नुनो मोनोना बाजाराव। औ नंगौ थारैनो। बेफोरनि ख जि दानाय नुनो मोननाय जायो औ थारैनो नाथाय बेबो
मेसेंङाव दानानै लाखानाय बे खुन्दुं मेसिया दै्लाांङाव गाननो मोजां जायो। गोमोथोराव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ! नंगौ नंगौ औ नंगौ! थारैनो औ! दा औ नोंथां नोंथां- दाथ' मानि जों माने जोंनि बेफोरबायाददि गानग्राजों सोंग्राफोरखौ दानानैबो माने जोंनि न'खरफ्रा गोबाङानो मा! ओ रां आरजिनो हानाय गावनि न'खरखौ। सुंथानो हानाय गावनि गथ' गथायाइफोरखौ फरायनाय लिरनायाव मा खालामनो हानाय मानि आवगायहोनो हानाय बेफोरबादि माने सोलों बेफोरबायाददिखौ जों माने नुनो मोनो आरोखि
औ नोंथां औ
औ बेफोर नाथाय बेफोरबादिखौ जों दिनैनि दिनाव मानि बेफोरखौबो दानो रोंला- सिफोरखौ मारै दायो बेखौबो रोंला माखौ मा आगर होनो बेखौबो रोंला माने दख'ना गाननायफ्राबो माने। खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बांसिन गामि ओनसोलाव थाग्राफोराल' बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों आरोखि औ दख'नाखौ नंगौ बायो गोबां आइजोफ्रानो बांसिन बायो नाथाय जों बेफोरखौ बैसागु समावल' जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा?
नोंगौ नों-
नोंगौ नोंथां बैसागु आरो माबा मोनसे हाबा एबा प्रग्रामफ्रावल' गाननाय नुनो मोनसै औ -औ नोंथां औ थारैनो।
नोंथां गोदोनि दिनावथ' बांसिन मा बबेबा बिफां सायख्लुमाव सि सों नायखौ जों नुयोमोन नङा होमबा नोंथां?
नौगौ-
नाथाय दिनैजों बांसिन मा द्राम ना मा होनो नोंथां? बाहायसो जों माने सोंनायखौ जों नुसै आरोखि नोंथां औ औ दा मानि। जायगाब्राय गैया जाहैबाय औ सोहोराव औ औ! औ औ दा नोंथां थां मोननि ओनसोलाव ओ द्रामाव बांसिन सोंनायखौ नुयोना ओरैनो लांदां जायगायाव बांसिन। सोंनाय, मा होनो दख'ना सोंनाय बा माबा मोनसे सोंनायखौ नुयो नोंथां-
जोंनि ओनसोलाथ' नों। गामि ओनसोल बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन गोदोनि बायदि सोंनायखौ नुनो मोनो द्रामा जि सोंनायखौ जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनाखौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखि जि- सोंनाय नुदों गासिबो गावब गाव न'नि लांगोनायाव एबा लामायाव सोंनाय नुदों जिहेथु
जिहेथु गामि। ओनसोल थारैनो औ!
दा नोंथां माने ओ मेसिनजों दानाय दख'ना आरो आखाइजों दानाय दख'ना माबा मोनसे फाराग नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
नगौ नोंथां मेसिनजों दानाय दख'नाया नुनायावथ' नुनायावबो मोजां
वेबो मोजां गोदान आगर ओंखारो एबा थाबनो जायो नाथाय न'नि आखाइजों दानाय दख'नाया औ एसे रोदजासिन आरो साबसिन।
सुनायनि
सुनायनि उनाव गाबफ्रा गाज्रि जाया आगरफ्रा ओंखारलाङा- थारैनो नाथाय बायनाय दख'नाया मा जायो मेसिनजों सुनाय औ आगरफ्रा खुन्दुङाव मोजाङै हाबा सुनायनि उनाव गाबफ्रा जायखारलाङो आरो
ओंखारबोनो नागिरो आरो आरो जायफोर एसे मोजां
ओं
दखना जायखौ जों बायनो सानो एबा मोजां नुयो मोजां कुवालिटिनि जि बे बेफोरनि दामा बांसिन जायो। बेसेनफ्रा बांसिन जायो- बेनि थाखाय गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा बायनायाव उसुबिदा जायो आरोखि। जायबा एसे खम दामि बेफोरनि बेसेन खमफ्रा बेफोरनि। दख'नाफ्रा मोजां जाया नाथाय एसे दाम गोसानिफ्रा मोजां जायो नाथाय बेफोर
नाथाय बेफोर
बायनो थाखाय गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बायनो हाया आरोखि। बेनो-
नंगौ नंगौ नोंथां औ-
नाथाय बेबो मोनसे मोजां जादोंदि जायफोर एसे गोजौ थाखोनि सि दाग्रा- दानायनि उवेभिंफोर एबा हिसा थानसालिफोर खुलिदों बिथांमोना गामिनि दानो गोरों आइजोफोरखौबो खामानि- बिनियाव सोरबा सोरबा सोनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ ह औ नंगौ थारैनोगौ औ सैथो-
औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां। औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हानायनि थाखाय औ गोजोननाय थाबाय। औ औ नोंथांनिसिमबो।